हेल'
खुलुमबाय नोंथां।
अ खुलुमबाय मोनाबिलिनि गोजोन खुलुमनाय जा जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
आंबो नोंथांथि नोंथांनिसिम जासिहरबाय गोदान मोनाबिलिनि गोजान आंथ' दा ओरैनो उन्दुनानै मोनबाय नोंथाङा
अ आंबो ओरैनो दं नोंथां ओंखाम जाबाय नोंथाङा?
हथाङ आं जाबाय जानायालाय ओंखाम औ जाबाय ओंखाम बेनिफ्राय हा दंमोन ओमफ्राय खान्थाल
अ अ अ उम उम
अ नोंथां बेनिफ्राय
उम उम
नोंथाङा जाबाय ना?
अ जाबाय जाबाय जाबाय आं बेनो दालि। आलु दाउदै पपार इदिनो जासाबबाय
ओमफ्राय नोंथांजों आं दिनै एसे
माबा सानखान्थिनि इम्पर्टेन्ट जोंनि जिउआव बेनि सोमोन्दै एसे रायलायगोन होननानै सानदों
अ सानखान्थि जागोन नोंथां
जोंनो मानो गोनांथि बेनि सायाव जों रायलायलांनो सानदों नोंथाङा गुदुंना आंजों रायलायफानो
जागोन जागोन जालायगोन नोंथां
अ बिदिनो नोंथां माने जोंथ' सरासन स्रा जिउआव सानखान्थिखौ जों बाहायनाय जायो
उम बाहायनां नोंगो नोंगो नोंगो नोंथां नोंगो
फैसा खानायाव बाहायो जों वान टु दस थका बिस थखा जि रां जौसे रां
उम उम नोंगो नोंगो नोंगो नोंगो
औ बिनिफ्राय
बेफोराव जों बाहायनाय जायो बेनिफ्राय जों उन्दैनिफ्रायनो जों सोलोंनाय जायो नङा होमबा दाजाबनाय दानख'नाय गासिबो बेबायदिनो जोंनि सरासनस्रा जिउआवबो सानखान्थिनि जोबोर
नोंगो नोंगो नोंगो नोंगो गोनां
औ नंगौ नोंथां फुरा एडभान्स लेभेलाव नङाब्लाबो
लावथ' गोनांथार बुंब्लाबो गोरोन्थि नंगौ ना नोंथां
नोंगो नोंगो नोंगो गोनांथि
खौ जों बाहायनाय जायो
दाथ' आरो ओरै दखान द खान बाहाय दखान खुलिबा गोनांथिथार आरो दखान नांगो नंगो नंगो
सोरबा बारा फैसा होदोंब्लाबो
उम उम
खना होनांगौ बेफोर हमना ला
उम उम नोंगो नोंगो
ए मोनसे उदाहरननि थाखाय नोंनि नोंनि दुखानावनो हमना ला सासे कास्ट'मार बे मोनसे मुवा बायबाय हमना ला नोंनिफ्राय बायब्ला बियो नोंनो हमना ला बिखो द'जि रांनि बायबाय बियो नाथाय होबाय जौसेे रां अब्ला अब्ला बिदि समाव नोंनो बि जौ से रां होयोब्ला नों बेखौ दानख'नानै हरनांगौ माने
नोंगो उम नोंगो नोंगो
जौसेनिफ्राय द'जि रां नों लाखिबोला नों बेनो ब्रैजि रां हरनांगौ नङा ना
ब्रैजि रां हरनांगोन आरो
नंगौ नोंथां बे ब्रैजि ब्रैजि रां बि जोंनि दानख'नाय सानखान्थि जाबाय
नोंगो नोंगो उम नोंगो नोंगो बेनो आरो उम
सोलियो आरो माने माने
उम उम दे
जेराव मानसि दङ
उम नंगो नंगो थिग उम थिग खोथा बुंदो नोंथाङा नंगो नंगो।
माने जोंनि सरासनस्राय जिवाव सानखान्थिया जोबोर
उम गोनांथि आरो जिउआव उम
मा सानो बिनि सायाव
अ आंथ' उम आंबोथ' सासे दखानदार
औ
बेयाव बुहुत बुहुत सानखान्थियाव बुहुत हेफाजाब हेफाजाब होयो आरो। हिसाब लाखिनाय आरो उम आरो बुस तुनि बुस्तु बायनानै फाननाय माने बफ्लस सानखो नायनो लागा जायो बेसेयाव बायखो
उम बेसेङाव बायखो बेसेङाव फानखो औ नोंथां
बेयाव हिसाब खालामनांगो आरो बेयाव सानखान्थियानो जोबोर हेफाजाब होयो जेरै जेरै जेनेबा मोनसे मालखौ ट्रिस थाखायाव बायना लाना फैनानै फन्सास थाखा फाननो फाननाय फाननायाव इफोरावबो सानखान्थि नांगो।
औ नोंथां बेयावबो नैजि ओ ओ बेसेबां माने साननाय रां बायनाय रां जेरै इंराजियाव बिदि बुङोना पस्ट प्राइज सेलिं प्राइज
औ नंगो नंगो उम उम उम
बेफोर आरो माने
उम नंगो नंगो
लाब जानाय बेनिफ्राय बाय बायनायनि दाम फाननायनि दाम आरो जोंथ' मिथिगौ ओ गासैबो मुवानिनो मोनसे नङाबा मोनसे
उम उम थायो थायो उम उम उम उम
हमना लाबाय कलम कलमखौनो हमना लाबाय नों कलम कलम मोनसे पाकेट बायोब्ला बे पाकेटाव हमना ला दसथा माने जिथा खोलोम दं माने रेबगन।
अ उम उम उम
नों बायना लाबोबाय ओ जेराव बायना लाबोआ हमना ला दाइन होना बायना लाबोबाय बेनिफ्राय बायना लाबोनानै जुदि नों दाइनजि राङाव ताय मोनसे पेकेटखौ बायनायाव जुदि नों दाइजि रां लाबोयोबा दायनजि फ्राय नों बेखौ दुकानाव लाबोनानै जुदि गंसे गंसेयाव जि राङै फानोब्ला अब्ला नोंनि नैजि रां थागोन नङा ओमबा?
उम उम
बेबो सा
एसेया लाब फाबाय बिदि आरो अ नंगो नोंथां नंगो इदिनो गोबां हेफाजाब होयो आरो उम उम औ उम उम
जेराव माने बिजनिस माने फालांगि जेराव फालांगि बेयावबो सानखान्थिया जोबोद गोनांथि।
नंगो नंगो नंगो नंगो इफोराव उम नांगो बुहुद गोनांथि आरो सानखान्थिया।
औ
बेफार फालांगियाव।
बेनिफ्राय जों उन्दै समाव गेलेनाया गेलेनाय समावबोथ' जों सानखान्थि बाहायोमोन
ओ ओ बाहायो बाहायो
गेलेब्लानोथ' माने क्रिकेट बै बलिं खालामनायाव अफार अफार सानो अफार बे बलिं माने जेरै द' मोनद' बलिंआव मोनसे अफार
ओ नंगौ नंगौ नंगौ
ओ बेबायदिनो फुरा माने बेबो सानखान्थि साननाय जाबाय फैनायनि उनाव बे एक बल जाबाय बे थरनैखौ नै बल जाबाय थरथाम बेबायदि आरो बेनि उनाव बे सानखान्थि बाहायनाय जाबाय आरो मोनसेयाव बाहायनाय जायो जेरै जों बुनायाव नङा होमबा
बुनायाव अ नों
बुनायाव बुनायनिखौ नों बुंलायसै
मानि बुनाय बुनाय मा
बेटिं बेटिंआव माबायदि बाहायनाय जायो माने
ओ क्रिकेट बुनायाव आरो ना
औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओ बेयाव बुनायावथ' जेरै एक एक रान लाबा एक दुइ रानलाबा आरो फर बुबा सिक्स बुबा बेखौ दाजाबनानै लागा जायो बेयाव सानखान्थिखौ बाहायनो लागा जायो आरो नोंथां बेयाव जेरै दा ओइ माबायाव ओइ मा होनो इयो रान खामबाय थानायाव बेयाव रान सानग्रा मानसिया बेयाव सानखान्थि बाहायनांगोन केलकुलेट खालामनांगोन नै दुइ बुबाय एक रान रान खारबा दुइयाव लिरबाय सारि बुबाथाय नै सारि लिरनांबाय सारिखौ प्लास खालामनांबाय ओ बिदिनो आरो ओमफ्राय सिक्स बुबा सिक्स ओ थरथाम ओ सिक्सान लिरलांबाय बिदि आरो सानखान्थिखौ बाहायनो लागा जायो आरो बेयाव बिदिनो
बे बेखौ साननानै जों मोनसे बाथ्रा मिथियो जि माने खेला गेलेनायावबो जों सानखान्थिया जोबोर गोनां
ओ नंगौ नंगौ नंगौ
जों बारा मोनथियाब्लाबो
ओ ओ ओ नंगौ नंगौ
जायखिजाया खेलायावनो जों पइन्ट पइन्टनि खेलाफोरावनो जों सानखान्थिखौ बाहायनाय जाखा नंगौ बेफोर जोबोर गोनांथार आरो आं सानो माने
उम नंगौ नोंथां
माने जोंनि जिउआव माबायदि
ओ बेयाव ओ ओ
नंगौ नोंथां
जिउआव गोबां हेफाजाब होयो आरो सानखान्थिया बिदिनो आरो आरो माने इयो ओ
मोनो जेरै दा सानखान्थि खालामनायावबो किसुमाना बहुद गोरा मोनो। बेनि थाखायबो आरो केलकुलेटार थायो। केलकुलेताराव सानखान्थि खालामनो हायो आरो बहुत गेदेर गेदेर हिसाब। गेदेर गेदेर माबाखौ साइद खामनानैनो माबा खालामनो हायो। माने एनसार बहननो हायो। गोबां आरो गोबां एडभान्स लेबेलनि केेलकुलेटारबो दोङो। साइनसनि केलकुलेतार दोंङो सा नखान्थि साइन्सआवबो किसुमान सानखान्थि थायोना नोंथां।
नंगौ नोथां जाय जाय मोजाङै रोङा आरो माने रायलायनो।
उम दे उम उम उम।
बिसोर बेफोरखौ माने जाय रायलायनाय नङा। गोरोन्थि जादों आंना। जाय बारा मोजाङै साननो रोङा माने। साननो माने बे बाथ्रा माने काउन्ट खालामनाय माने साननाय।
उम उम उम
बारा मोजाङै रोङिफोरा बिसोर केलकुलेटार बाहायजायो आरो नंगौना?
उम उम टेक्न'लजि बाहायो आरो।
अ
सानथायावबो आजि आथिखालाव गोबां बहुद गेदेर गेदेर सानखान्थि थायो। खस खस खामो आरो। ओम ओम उम उम नोंगो नोंगो। नोंथांदो रायलायनानै गोसोआ गोजोननाय थाबाय नोंथां। उनाव रायलायबाव'नोसै नोंथां ओम गोजोननाय थाबाय ओम ओम। दे दे नोंथां दे दे।